औ।
औ खोनादों दे।
औ खोना ओ मा खालामगासिनो दालाय?
ओ दाथ' ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो जेबो खालामाखै।
अ अ आंबो दङ ओरैनो जिरायना। ओ जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा?
औ दे बुंदो आयदाखौ।
ओ आयदाखौ आसामनिनो सोमोन्दै रायलायनि नामा जोङो? जोंनि रायजोनि सोमोन्दै। आसामनि दैबानानि सोमोन्दै।
अ अ रायज्लायजागोन दै बानानि सोमोन्दै आस आसामनि दैबाना आरोना? औ जेनेबा जोंनि आसामावहाय बबे बबे जायगायाव दैबाना जायो आरो ओ दैबाना जानानै मा मा खहा जाखो दासिमहालागै बेबायदि
औ नोंगौ।
ओ ओरैनोथ' दैबाना होनोब्ला जोंहा गोबां खहा लाबोयो बेखौथ' मिन्थिखायो।
औ औ
ओ ओरैनो आसामाव बबे बबे जायगायाव ओरैनो बांसिन दैबाना जायो थाय?
ओ ओरैनोथ' आसामाव दैबाना जायो होननानै बुङोब्ला गिदिर गिदिर दैबाना जायो होननानै बुङोब्ला जोङो धेमाजि जिल्ला धुबुरि जिल्ला बेफोरबायदियावहाय माने बांसिन दैबाना जानायखौहाय नुनो मोनो। ओ आथि आखालाव दा कामरुप मेट्र' हलियानाव ओ गोबां दैबाना जानायखौबो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव जोङो दा गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों आबाद मावनो हायाखै बेफोरबायदि आरो
ओ गुवाहाटियावबो जायोना?
औ औ जायो गुवाहाटियाव गोबां ओ
औ नोंथाङा दैबाना जानायनि जाहोमफो खोहा मा होननानै सानो ओरैनो?
अ दैबाना जानायनि जाउनानो जाबाय ओ जोङो माखासे ओ जायगाफोरावहाय दै थांग्रा लामाफोरखौहाय जोङो दाखोर दालाफोर गारनानै ओ जोङो द्रेनरेनफोरावहाय दाखोर दाला मैलाफोर गारनानैहाय ओ लामाखौ होब थानानै लाखियोबा बन्द' खालामो नालाय बेनि जाउनाव माने दै बानायाबा बां सिन जायो आरो जेरैबायदि दा गुहाटि बायदि नोगोरावहाय ओ जेथिंबो दै थांनो लामा गैया जायो गोबां सुबुं अनजिमा या माने गुहाटि बायदि नोगोराव हायो नालाय बेनि जाउनाव दा ओ दाखोर दाला बाहायनाया एसेबां माने माने ओ रुल बायदि गारा जानला मानला ड्रेनफोराव गारसिगोन ड्रेना ब्लक जानानै थायो नांथानानै दा बेबायदि जायोब्ला दैया बबेथिं थांनो लामाथिं गिदिंना होयो बेखायनो लामाथिं बोहोयो आरोबाव गोबां गिदिर गिदिर फ्लाइअभार लुगासिनो दा बेफोरबायदिनि जाउन नावबो माने ओ गुहाटि बायदि नोगोराव ओ दैबाना जानायखौ नुनो मोनो गुहाटिल' नङा गुबुन गुबुन आसामनि जायगाफोराव बेबायदि माने दैबानानि थासारिया बांबोगासिनो।
औ नोंगौ।
उ आरोबाव औ आरोबाव जोंहा माखासे गामिफोरावहाय बा दैमा दैसा थायो बेफोरो माने लोमनानै बेवहाय माथावरि थायो माथावरिफोरा माने बायनानै माब्लाबा माने गामि ओनसोलफोरखौ ओ लोमसाव फैनानै गामि ओनसोलनि दाउ अमा जुनारफोरखौहाय माइ बाख्रि गासैखौबो लोमनानै माने सिलिंखार खालामफैयो आरो दैबानाया
औ नंगौ ओ ओ गामिफोरावबोथ' दैबाना जायो जानाया बेफोरो ओ जेरैबायदि सिगांफोराव दैमाफ्रा गोथौ गोथौमोन दैफोरा बोहैलांनो हायोमोन ओरैनो इजियैनो गोरलैयैनो नाथाया दानिया ओ दैनि गोथौआ ओ हाफोरजों खोबजानानै दाखोरफोरजों खोबजानानै थौले जाबोबाय आरो दैयाबोहैखनो हाया हाख'वा ख'वख जाबाय औ बेनिफ्रायनो आरो दैया लोमसा खावो बेबायदि जाहैबाय
औ दा आरोबाव जोङो ओ माखासे ओ जाहोनाव जाबावो ओरै हाफोर बुगानाय
औ नंगौ
बेफोरनि गेजेरजोंबो माने दैबानाय ओ जेनेबा जोङो ओ दैमा सेरफोराव थानायफोरावहाय माने हाफोरखौ खुरख्लानानै गामिफोरजों बोहैलाङो दैफोरा बेबायदि जायो आरो
औ
आरो दैमासेराव थानाया ओ दैमा सेर सेरफोराव थानायाथ ओ दैया लोमखायो जेरैबायदि जोङो माजुलि माजुलि माजुलिनि सेराव थानाय ओ दैमा सेराव थानाय गोबां सुबुंफोरा माने दैज्लां समावहाय ओ दैया लोमनायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो बिसोरो नसा फिसा फिसा लुनानै माने गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनो गोनां जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ आरो ओरै ओ आइ रिभार दङ ना मोनसे बङाइगावथिंजा
औ औ
औ बेहायबो दैबाना जाबाय थायो बेयो अ जाहोना ओरैबायदि मोनथिदों आङो ओ सम समाव भुटाननिफ्राय दै आगार हरो बेनिफ्राय दैबाना जायो बेबायदि
औ औ औ औ दा जोंहा भुटाननिफ्राय बो दै आगारनायनि गेजेरजोंआव जायो नोंथाङा थिखौनो बुंदों जोंनि गेजेर जोंबो हरै बाक्सा बाक्सा डिस्ट्रिकवहाय माने गोबां दैबाना जाफैयो ओ बाक्सा डिस्ट्रिक्आव ओरै मुसलपुरफोराव नलबारि बेफोरबायदिजों ओरै फैयो आरो दैया बोहैनानै माने गोबां दैबाना जायो दा नोंथाङा दैबाना जानायनि गेजेरजों मा मा खहा जायो बेखौ सुंद'यै फोरमायनानै होदो
औ खहायाथ जोंहा गोबां रोखोमै जायो खहाखौ जों गोबां रोखोमै नुनो मोनो ओ गिबियावनो थाबाय जेब्ला दैया लोमसावजोबो अब्ला जोंहा थानो थाखाय गिबियावनो थानायनि जेंना सोमजिग्रोयो जिब जुनार मानसि दुमसि आरो मुवा बेसाद दोननाय बेफोरनि गोबां खहा जायो फारसेथिं आबाद मावनो हाया आरोबाव थाबाय औ बेबायदिनो
औ आरो ओ दैबानानि गेजेरजोंबो माने खायफा खायफा ओ लामाफ्रा लोमनानै जोंङो हान्था मेलानि थाखाय दावबायनो हाया थांलाय फैलाय खालामनायाव जोंहा गोबां उसुबिदा जायो। ओ दैेबाना जायोब्ला बाला फोरा लोमफैनानै औ लामाफोरा लोम लामाफोरा माने बालाजों बुंफबब्ला जों बेहाय गारि मथर सालायनो जोंहा उसुबिदा जायो
औ आरो बिनि गेजेरजों दैबानानि गेजेरजों जोंहा गोबां बिजानुफोरबो जानाय नुनो मोनो बेमार बेमार आजारफोर जायो गुजुनाय खिनाय औ मेलेरिया बिफोरबायदि बेरामफोरा सनन्देरनो बोलोमोन आरो
औ आरो बे ओ दैबानाफोरा जोंहा जुब जुब अखा हाबाय थानायनि गेजेरजों थाबैनो बांसिनै माने दैबानाया जायो होननानै ओनुनो मोनो जोंङा
औ नोंगौ
औ औ जायफोरबायदि जायगाफोरावहाय एसे ओ दंफां लाइफांनि बिबांफोरा बारा बेफोरबायदि हाजो सेरफोर जेरैहाय हाजो सेरफोरावहाय माने बांसिनहाय अखा हानानै माने दैबानाफोरा जायो होननानै आं सानो आरो आरो जोंङो दैबानाफोरा ओरैबायदि जायगायावसो जायो जायफोर जायगाया एसे थांनो थाखाय दैया थांनो थाखाय लामा मोना आरो बे जायगाया दलहा गोथौ जायो बेफोरबायदि जायगायावहाय माने ओ गोजौ जायगानि दैफोरा जमा ज जानानै मान दैबाना जायो होननानै दैबाना सोमजियो होननानै आं सानो
औ नोंगौ
औ माखासे ओ बोथोर सोलायनायफोरनि गेजेरजोंबो दैबानाफोरा जायो जेरैबायदि जोंङो बबेबा बोथोरावहाय बांसिन अखा हायो आरो बबेबा बोथोरावहाय ओ अखाफोरा गैया खरान जायो बेफोरबायदि समावथ जोंहा दैबाना बांद्राय जाया बबेबा बोसोरावहाय गोबां ओ दैबाना जायो बे मौसुमि बार बारनायनि गेजेरजोंहाय जोंहा दैबानाया जायो अखा बांसिन हायोब्लानो दैबाना जायो नालाय जि बारा जेब्लानोकि ओ जोंना थाबैनो बारो मौस मौसुमनि बारा जोंहा जेब्लानाखि थाब बारो अब्ला जोंनि ओनसोलावहाय थाबैनो अखा हासिनो होननानै जोंङो फरायनो मोनबोदों। दोंमोनआरो
औ ओ आरो जोबनायाव ओ बे दैबानाखौ खम जाहोनायनि माबाफोर राहा नोंथाङा नुहुरो नामा?
अ जोंङो दैबानाफोरखौ होबथानायनि थाखाय ओ जों बिदिनो ओ खाथि खाथि जोंङो ओ न लुनानै थानायफोरखौ जों एसे होबथानो नांगोन
औ नंगौ
आरो ओ दैया थांनो थाखाय ओ लामाया ओ लामा होनांगोन जोङो लामा हेबनानै होनांगोन जाम्फैफोर
औ
ओ आरो माखासे इन्डास्ट्रिफोर ओ बानायनाय बेफोरखौ जोंङो बन्द खालामनो नांगोन
औ
आरो आरोहाय जोङो दैनि थाखाय जोंङो लामाखौ मोजां खालामना होनांगोन ज खौहाय नोगोराव ड्रेनफोरखौहाय जोंङो साफा खालामबाय थानांगोन अब्लाना जोंना ओ माने दै बानाया खमायगोन आरो
औ दै बाना खमाय
औ नोंथांङाबो बुंनो हागो गोन मोननैसो
औ बेफोर बेफोरनोसै आरो ओ ड्रेन ड्रेननि लामाफोरखौ जोंङो बोस्रांनांगोन मोजां लामा होनांगोन दै बोहैलांनो थाखाय आरो दाखोर दाला फोरखौ जेराव मेराव गारालासिनो मोनसे थि जायगायाव गारोब्ला दैफोराबो सेरमायलांनो हागोन आरो
औ औ आरोहाय जोंङो ओ माखासे बिफां लाइफांफोरखौ जोंङो दानफायनायफोरखौहाय माने होबथानो नांगोन। उम आरो दैमाफोराव जोंङो दैमाफोरावहाय जोंङो माखासे ओ सुइस गेट बायदि बानायना मा होनो बेखौथाय बेफोरखौ जोंङो उम बेफोरखौ बानायनायनि राहा लानांगोन अब्लाना जोंना दैबानानि बिबाङा खम जागोन आरो जोंनि आसामावहाय
औ
औ
ओ जोंनि सावरायनां समाबो जोबना फैबाय
औ
औ
बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो जोंनि आसामनि दैबानानि सायाव सावरायनायखौ दोनथ'नोसै ना बेखिनियावनो
औ दोनथ'नोसै गोजोन्थों नोंथां।